खुलुमबाय नों
थांनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन। जे जोंनि बर' दोरोङारि फोर बो फोरबोफोर बे फोरनि बागै नोंथाङा सावरायनो हागोनना।
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथाङा गिबियाव आंनो जे बैसागो फोरबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां आं बिदिब्ला बैसागोनि सोमोन्दै फोरमायनो बाय बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे जोबोद मोनसे गेदेद थार मोनसे फोरबो बेखौ बैसाग दानाव फालिनाय जायो थामहिनबा एप्रिलनि जिब्रैनिफ्राय लानानै बेखौ सान थाम एबा स्नि सानहालागै फालिनाय जायो बै जिब्रै एप्रिल सानाव मोसौ थुखैनाय जायो। आरो बिनि उनाव जिबा एप्रिल थामिनबा बैसागनि से अक्ट'खालि बेवहाय मानसिफ्रा फुंङावनो दुगैनाय जायो। बेबादिनो बैसाग एबा बैसागु बे फालिनायखौ बेनिफ्रायनो जागायजेन नो लायो। खोनानो मोनदों सिगां समाव बेबायादिनो बैसागुआ गुबुन गुबुन बाहागोनि जायोमोन। सिगांथाराव मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेबायदिनो दाउनि अमानि बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारनिबो बैसागु फालियो बेफोरबायादि खोनानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ खोनानो मोनला नोंथां दासान्दि जोंङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुखौल' फालिनाय जासै मोसौ बैसागुखौ जोंङो फालिनायनि जोबोद गोनांथिबो दं नोंथां मानो होनोब्ला बर' हारिया मोसौ फिसिनानै एबा मोसौआनो जोंनि मोनसे गाहाय आबाद बायदि मानो होनोब्ला मोसौजों जोंङो हालेवनानै जोंङो आबाद मावनानै जायो आरो बेबायदिनो मोसौनि गाइखेरखौ जोंङो जोंनि गुबुन गुबुन फुजा खामानिफ्राव बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो गाइखेरनिफ्राय बानायनाय माखासे आदारफोरबो जायो एबा लोङो जेरै साहा साहाया जोबोद मुंदांखा साहाखौ जोंङो सानफ्रोमबो लोङो आरो बे साहायाव गाइखेरखौ होदेरनानै जोबोद लों ओ मा होनो मोनसे गोजोननाय लानो थाखाय बेखौ जोङो सानफ्रोमबो लोङो साहाखौ सानसेयाव खमैबो खनथामसिमहालागै लोंनाय जायो, अब्ला जोंहा गाइखेरनि जोबोद गोनांथि बे गाइखेरनि गोनांथिनि थाखाय मोसौखौ जोङो सिबिनो गोनां जायो आरो जोंहा मोसौनि माखासे गोबोर आरो बिनि हासुदै बेफोरो हासार हिसाबै जोबोद बाहायजाथाव आरो मोसौनि गोबोर आरो हासुदैखौ माखासे खामानिफ्राव बाहायनायबो जाबावो नोंथां जेरै बेखौ फोथारनाय एबा उद्रायनायफोराव बाहायो। बेनि थाखायनो बे मोसौ बैसागु फालिनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बाहागो। बेनिखायनो जानो हागौ दासिमावबो मोसौ बैसागुखौ फालिबोनाय जादों। आरो गुबुन जिब जुनारनि बैसागुफोरखौ फालिनाय जायाखै। बे बैसागु समाव सुबुंफोरा जोबोद रंजा बाजा खालामो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय गानो। आरो माखासे दोरोङारि बैसागु रंजायो। उन्दैया उन्दैजों गेदेरा गेदेरजों बैसोगोराया बैसोगोराजों आरो बेबादिनो बोराइ बेन्थ' ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजायो मोसायो। बे समाव न'खर न'खर मोसायो। न'खर न'खर मागियो। न'खर न'खर बेबादिनो मेथाइ रोजाबो दामो आरो बेवहाय माखासे दोरोङारि आइजें आइला दामग्रा फोरजोंनो बियो बेखौ रंजायो। जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरबायदि दामग्रा आइजें आयलाफोरखौ लानानै बैसागो एबा बैसागुखौ रंजायो। बेबादिनो मोनसे रंजा खुसि थासारिजों बे बैसागुखौ बारग'हरो। सिगांनि समाव बे बैसागुखौ दान मोनसेहालागै फालिनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेखौ बुंनो थाङोब्ला स्नि सानसिमल' मोजाङै फालिनाय जासै। आरो बेखौ उनहालागै बांद्राय एसेबां मख'जाथाव हिसाबै फालिनाय जाया। नाथाय आथिखालाव बेखौ दान मोनसे फालिनाय जायो होननानै माखासे बेबादिनो मोनसे जौस्रांनि माखासे हाबाफारि जायखौ स्टेज प्रग्राम होननानै बुंनाय जायो। बे हिसाबै माखासे खनगिरिफोरखौ लेंहरनानै मोनसे मोनसे मा होनो बेखौ हाबाफारिबो लायो आरो बेवहायबो माखासे बैसागु रंजानाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदियाबो जायो। जानो हागौ बेयो बैसागु फोरबोखौ दान मोनसे रंजानो मोनो होननानै मानसिफोरनियाव फालिनाय था एबा साननाय थानाय बिनि थाखायनो बैसागुखौ बैसा सागो दानसिम फालिनो लायो। बे बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो बेखिनिखौ फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां। अ अब्ला ओ आंबो नोंथांनो जि मागो फो फोरबो बेनि बागै ओ फोरमायलांनो ओ लाबाय ओ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो औ। बियाव जोङो मागो होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ। ओ जि जोंहा रंजा मा होनो मागो दमासि आरो माग बिहु बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जायखौ जोङो आसामाव फालिनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन ओ रायजोफोराव जोङो माव कुकार संक्रान्ति बेखौ जोङो ओ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा मागो जे मागोआ मागोखौ मानो फालियो होनोब्ला जोंहा मागोखौ जोङो जि ओ आबाद जि जोङो जि आबाद मावनानै जि ओ जोब थि ओ आबाद मावखांनानै जि जोबथि जे आबादनि माखासे खामानिफोर जोबनायनि थाखाय ओ जोङो बै मागोखौ ओ फालिनाय जायो आरो मागो दमासिखौ ओ जेराव जोङो ओ बुंनो हायो जेरै जोङो मागो समाव जोङो फिथा बा ओंखाम गोरलैफोरखौ जोङो बावनाय नुयो इनिफ्राय जोङो बुंनो हायो आरो दंबाय जोंहा गय गोरलै बेफोरखौ जोङो बावनायखौ नुनो मोनो आरो गिबियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला फार्स्ट जि मागो जाजेनो बियो मायाव जायो होनब्ला जोंहा इंराजि जानुवारिनि जिब्रै आरो जिबायाव जागायजेनो आरो बेनिफ्राय जोंहा गिबि सान बै साना जोंहा बर'फोर ओ जि गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों बे माया जागायो जाग्रोयो होनदों लावखार लावखार ओ जि लावखार बेलागुर बे बेलागुरा जाग्रोयो आरो आरो लावखार बिलागुरा मा होनो जे जों आबादजों सोमोन्दो गोनां ना जोंना मागो दमासिया बेखायनो जोङो जि ओ मा होनो बेखौ ओम आबादनि जि ओम मा होनो बेखौ आबाद मावनानै जों जि थालांनाय जिगाबफोर बायदिसिना माइनि जिगाब बेफोरखौ जोङो बेलागुर लुयो आरो नोंथां बेलागुर जेरै जिगाबजों बेलागुर लुयो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बै बेलागुरखौ जोङो मागोनि से थारिखनि गिबि सान जे से थारिखनि ओ सानसे सिगां जोङो सावो बेखौ जोङो मा होनो ओम लावखार मागो होननानै लावखार बेलागुर होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला से थारिखाव सावो बेखौ जोङो साफ्रोम सुबुङा सावनायखौ जोङो ओ जेनेबा सरासनस्रा सुबुंफोरनि बेलागुर सावनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा जागायजेनो बै दिननिफ्राय जागायजेनो जोंहा मागो दमासिया। ओ जोङो जि मागोआ जागायजेननाय सानखालि जों मा खालामो फिथा सौराइ बायदिसिना एवो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो मा खालामो जि लाव जेनेबा बेलागुरखौ सावोना जोङो बै समाव मा खालामो जोङो सोरांसि सोरांसि ओ खोमसि खोमसिनो जोङो मा होनदों बेलागुर खौ सावो बेलागुरखौ खोमसियाव मानो सावो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय फोथायनाय दंमोन दि बेलागफोरखौ सोराङाव सावोब्ला दाउखा नुयोब्ला अलसिया जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो बेनिखायनो जोङो मा होनदों बेलागुरखौ सोरांसि सोरांसि खोमसियावनो सावनानै दुगैयै लोबै थायोमोन आरो मानसिफोरा दाउखा नुयै समावनो ओ बिदिनो जोङो जेब्ला लावखारफोरनिया थाङो मानसिफ सरासनस्रा मानसिफ सावो बेनि उनावबो बिदिनो खालामो आरो फ्राय जो जेब्ला जों फि फिथा सौरायाइ बायदिसिना एवो जे जोङो फिथा सौराइ एवनाय बैखौ जोङो मा खालामग्रोयो गिबियाव मोसौ मोसानो जोङो बाउग्रोयो आरो फिथा सौराइ बायदिसिनाखौ आरो फिथाफोरखौ मा खालामो गोथै जे जोंनि न'खरनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबायदि थैनानै थांबाय आबै आबौ आजै आजौमोन बा गुबुन गुबुन जायखिजाया बेफोर थैना थांनायफोरनो जोङो गिबियाव फिथा सौरायाइफोरखौ एवखांनानै बावउहरग्रोयो आरो बावउहरखांनायनि उनावसो जोङो बै फि खोथाफोरखौ जायो आरो नों बिदिनो जोङो मा होनो मागोखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुब गोबाव समसिम फालिनाय नुयो गुबुन जायगायाव साननै सानथामल' फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो मागोआव जोङो गोबां रोखोमनि फिथ फिसा सौराय मोनजायो आरो नोंथां जेरै जायगा लायै जायगा सिथाव फिथा सिथाव एन्थाब फिथा फिथा लावदुम सौराय बायदि बायदि आरो ओरैनोथ' जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव फिथाफोरखौ एवनानै गोबाव समसिम दोनथुमनाय खौ' नुनो मोनो नोंथां जेब्ला आलासिफोर जाहोयो अब्ला बहनलायनानै गोरा गोरा फिथा बहनलायनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मानोना बे गोबाव समनि फिथा माने मागो जोबनानै मा होनो मागो जोब बाथाय जानो दोननाय फिथा आरो बिदिनो जोङो मागोखौ फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा आबाद जि मावनानै जोब्बाय बेफोरखौ गोदोनि ओमफ्रायनो फालिबोनानै जोङो बेफोरखौ फालिबोगासिनो दं आरो बिदिनो जोंहा मागोआव बायदिसिना खेला दुला लानाय जायो आरो गामि लायै गामि हाबाफारिफोर लानाय जायो जेरै जोङो खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बुं ायो दाला सौलनाय मैसो सौलायनाय बायदि बायदि खेलाफोरखौ जो बै मागोनि समाव गामि गामि जोङो हाबाफारिफोर लानाय जायो आरो आरो गथ'फोरनि माखासे बादायलायनाय हाबा फारिफोरबो लानाय जायो जेराव जोंहा गथ'फोरा बायदि बायदि खेलाफोर गेलेनो हायो आरो बिदिनो जोंहा जि आसामाव मोनसे माबा दङ आरो फालिबोबाय थानाय दङ आसामिया सुबुंफोरनि बेखौबो आं फंनैसो बुंनोसै बि बिसोर मा खालामो मागोनि समाव मा खालामो जोबोद गिदिर गिदिर ना जायोनो माबाफोरा जि आसामिस सुबुंफोरा बै स मागोनि समाव जेरै जोङो ना सिलभार
ननो
बखवा बेफोरखौ जोङो आसामिस सुबुंफोर जाबाय थानाय बा बायनानै लांनाय बेफोरखौ जोङो बाजारफ्राव नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बिसोर जायो आरो नोंथां ओरैनोथ' जोङो जोंनाथ' बांसिन बिदि न जानाय बायदिसिना बेफोरखौ जों फालिनायखौ नुनो मोना बर'फोरनिया खालि म समाव जोङो फिथा सौर जालायनाय रानलायनानै जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथां